हेलौ
हेल खोनाबायना।
औ खोनादों।
खोनादों। औ खोनाबायना? औ खोनादों। औ औ अ ओ होमबा जों दायो बैसागुनि सायाव सावरायनिसै ना नोंथां? औ नंगौ नोंथां औ बैसागुनि सोमोन्दै औ ओ दे होमबा नोंथाङानो जागायदो नामा?
औ ओ बैसागु होनोब्लाथ' नोंथां नोंथाङा मिथिखायो नङा होमबा बैसागु जो गोदो गोदायनिफायनो ओ फालिबोगासिनो दङ बेबायदिनो बैसागुआव जों गोदो गोदाय बर' समाजाव ओ फालिबोगासिनो। सागौ होनो
बैसागु होनोबाथ' मा बैसागोआ जोंनि बर'नि मोनसे आंगो फोरबो नङा होमबा नोंथां? औ नंगौ।
औ ओ बैसागु होनोब्ला जोङो बैसागुआव ओ जोंङो गिबियावनो जोङो बैसागुखौ जोंङो मो मोननै बाहागोआव रानदों आरोना नोंथां। औ बो
आं खोनायासै नोंथां मोजाङै औ औ नोंथां खोनादों ना? औ दा खोनाबाय नै औ औ नोंथां बैसागुखौ जोंङो मा मोननै बाहागोआव रानदों आरोना नोंथां औ औ औ मोनसेया जाबाय मोसौनि।
ओ‌ आरो मोनसे
औ जोसोगोनना मानसिनि बैसागुआ ना नोंथां औ औ बेबायदिनो जोङो फाष्टाव जोंङो ओ मोसौनि बैसागो होननानै औ औ फालियो जायखौ जोङो सैथो दाननि लासाव जोङो मोसौ थुखैयो औ औ नङा होमबा नोंथां औ नंगौ औ
बेबायदिनो जोंङो भै सिगांनि लास्टाव मोसौ थुखैनानै जोंङो न'खर न'आव बेबायदिनो न'नि दो दोख्लायाव हांगारखौ ओ हल'नानै न' दो दोख्लायाव थानाय हांगारखौ हल'नानै जोंङो मा मोनसे लाइ बिलाइयाव लानानै ज मा हांगारखो जमा
खौ जमा खालामो औ औ नंगौ बेबायदिनो जों हांगारखौ जमा खालामखांनायनि उनाव औ ओ बेबायदिनो थावजों थाव गुबैजों औ लगायो हांगारखौ औ लगायनानै मा जोंनि औ ओ मोसौ औ जायखौ जों
खानानै दोन्नाय मोस
दोननाय मोसौखौ औ जोङो बे हांगारखौ जोङो औ मा ओ ल ओम थ औ फथा फोनो आरो ना नोंथां औ नंगौ नंगौ औ बेबायदिनो फै इदिनो ओ जोंनि बे औ औवाजों बानायनाय मोनथाम मोन
मोनथाम औवा बिद इदि सैनानै जोङो खाथबना दोननानै ओ बेखौ जोङो फथा होनाय जायो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो फथा होखांनायनि उनाव मोसौखौ जोङो मा ओ बेबायदिनो हाखर एबा दैमा दैमा फोराव जोङो लां
जोङो लांनानै थुखैहोयो नङा होमबा नोंथां? औ नंगौ।
औ नंगौ बेबायदिनो जोङो थुखैखांनायनि उनाव बेबायदिनो थुखैखांनानै जोंनि गोदोनिफायनो सोलिबोनाय मोनसे मोनसे मा ओ मो मोसौनि सल' दोङो नोंथां बेखौ नोंथां थिखागौ जानांगौ जायखौ जो अ बेबायदिनो लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोर बारायबाय था बेबायदिनो मोनसे गोदोनिफाय सोलिबोगास सोलिबोनाय बे ओ बेखौ जोङो ओ बेबायदि होननानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जा यो आरोना नोंथां। औ थुखैखांनानै जोङो मा अ' बेबायदिनो थुखैखांनानै जोङो खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथां?
हेल'।
औ। बेबायदिनो जोङो मा मोसौ ओ थुखैना ओ बेबायदिनो बिदिनो थुखैखांनानै जोङो गुवार लान्दां फोथाराव, दा खोनादोंना नोंथां? दा खोनादोंना नोंथाङा? हेल खोनादोंना? नोंथां। औ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां। औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ।
खोनादों ना औ खोनादों औ औ बेबायदिनो जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो गुवार लान्दां फोथाराव जों मोसौखौ हगारना होयो आरो ना नोंथां।
ओ मोजाङै खोनायासैलै थाबथालायबायसो।
दा खोनादों?
हेल'।
दा खोनादों ना नों
हेलौ।
औ औ खोनादों।
हेल'।
औ औ हेल'।
खोनादोंना हेल'?
औ खोनादों नोंथां।
हेल'।
हेल'।
हेल'।
हेल'
हेल'
खोनायाखै
आं जेबो खोनायासै नोंथां
अ दा खोनादोंना नोंथां
हेल'
अ दा खोनाबाय नोंथां
हेल'
नोंथाङा खोनादोंना
खोनादोंना
औ खोनागासिनो दङ
हेल'
खोनादोंना नोंथां
हेल'
आं खोनागासिनो नोंथां हेल'
हेल'
हेल' बुं
हेल'
हेल' खोनादोंना
खोनादों हेलौ
दा खोनाबाय नेदानो खोनादोंना नोंथां बेबायदिनो जोङो मा मोसौखौ थुखैखांनानै मा गुवार लानदां फोथाराव जोङो हेगारना होयो आरो ना नोंथां खोनादोंना नोंथां बेबादिनो जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव गुवार लांदांफोर फोथाराव हेगारना होायो बेबायदिनो नेक्स्ट औ खोनादों ना खोनादोंना नोंथाङा बेबायदिनो जोङो हेगारना होयो नोंथां मा होनो आरो अखानायै जों मा मानसि बे बैसागो जों खोनादों बेबायदिनो जोङो नेक्स्टआव मा मानसिनि बैसागो आरोना नोंथां बेबायदिनो मानसिनि बैसागो बैसागोआव जोङो अखा ओ दुगैस्रां दुगैस्रां लोबस्रां नो दुगै जाङो स्रां फुङाव जोङो मा खा नायै औ नोंथां बेबायदिनो बोर लायो आरोना नोंथां बेबायदिनो दुगैस्रां लोबस्रां दुगैखांनायनि उनाव खोनादों ना नोंथां बेबायदिनो जों दुगैस्रां लोबस्रां इसोरनियाव बोर बिनानै जोङो खोनादों ना बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो बैसागु होनोब्ला बैसागुखौ जोङो बेबायनो दुगैस्रां लोबस्रां बैसाग बेबायनो गेदेरफोरखौ उन उन उन्दै उन्दैफोरा खुलुमो आरो उन्दैफोरा गेदेरफोर गेदेरफोरनो बा बोर होयो आरोना गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर होयो बेबायदिनो जोङो मा बैसागुखौ जोङो बेबायदिनो रंजा बाजा बोराय बेनोथ' जेबो एना एनि गैयाजासे जोङो बैसागो मोसानो ओंखारबोयो आरोना नोंथां औ बेबायदि औ नोंथां खोनादों ना
आं जेबो खोनायाखिसै
दा खोनागासिनो हेलौ नोंथां हेलौ बेबायदिनो जोङो मा बैसागुखौ फालिनाय बेबायदिनो एना एनि गैयाजासे जों बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां हेल' नोंथां खोनादों ना बेबायदिनो जोङो बैसागु बैसागो होनोब्लाथ' जोङो बेबायदिनो रंजा बाजा जोङो फालिनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो ओ उन्दैफोरजों उन्दै उन्दैफोरा गेदेरफोरनाव बोर लायो आरो बेबायदिनो एना एनि गैया जों बैसाग सागो मोसानो ओंखारबोयो आरोना नोंथां बेबायदिनो न'खर न'खर जों बैसां मोसाखांनानै ओ मोसाबारनाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन गामिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गामियावबो जों मोसाहैयो आरोना नोंथां
थां खोनादोंना नोंथां नोंथाङा खोनादों ना
अ खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ
औ खोनादों ना
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा
आं खोनायासै जेबो
दा खोनादों ना
हेलौ
दा खोनागासिनो ना
हेलौ
हेलौ नोंथां
हेलौ हेलौ
हेलौ नोंथां
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ
बेबायदिनो जोङो ओ न'खर न'खर मोसाखां खोनादोंना नोंथां
बोरैबा खोनायो बोरैबा खोनाला
दालाय
हेलौ
बेबायदिनो जों मोसाखांनानै मा बेबायदिनो मोसाखांनानै मोननाय जिखुनु जोङो ओ सुबुंफोरा जि हरो बेखौ मोसाखांनानै मोननायखौ जोङो मा ओ गुवार लांदां फोथाराव जों ज' जानानै ओ र'जानानै जोङो मा बेबायदिनो लावखार ओंखाम जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो बैसागुखौ जोङो फालिनाय जायो बैसागोआ जोंनि बर'नि मोनसे आंगो फोरबो जों बैसागोखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ बेबायदि बिदिनो जोङो बैसागुआ मा बर'नि मोनसे आंगो फोरबो आरो ना नोंथां बैसागो होनोब्ला जोङो गथ' गथायाइ गासिबो एना एनि गैयजासे जों बैसागोखौ गासिबो रंजायो बेबायदिनो जों बैसागुखौ फालियो आरोोना नोंथां गाजा गोमजायै जों फालिहरो। बेबायदिनो बैसागुनि मुङाव खोनादोंना नोंथाङा?